औ हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा आंनिखौ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथाङा दा एसे फ्रियैनो दं नामा?
औ नोंथां आं दायो ओरैनो दङ' दंनायालाय ओ माबा फोर खौरांमोन नामा नोंथां?
औ आं मोनसे खौरां लानानैसो नोंथांसिम कल हरनाय जादोंमोन नोंथांजों दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्ला
औ समखौ दायो होनो हागोन नोंथां आयदायासो मा बेखौ एसे मिथिग्रोनो लुबै- लुगैदोंमोन आरो आं नोंथां।
औ आयदाखौ आं लादोंमोन जे बर'फोरनि जोंनि बर' माहारिफोरनिनो माखासे ओ मा होनो मैगं थाइगं बा हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं आरोबाव मानो ओ थिनानै दोननाय माखासे मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ जायो नोंथां सावरायजागोन जोङो बे आयदाया थारैनो जोबोद मोजां
औ अब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा नोंथांमोननि जायगायाव ओ थिनानै दोननाय थिनानै दोनजाग्रा माखासे मैगं थाइगं फोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां। ओ थिनानै दोननाय मैगं -थाइगं होनोब्लाथ' जोङो जोंनिनो गुबैयै जोंनि जेरावबो बाहायजाग्रा ओंख्रि नारजि नङा होमबा नोंथां? नारजिखौबो जों आं नारजिखौ माबायदि मोनो बेखौ फोरमायनायजों लोगोसे बोरै थिनानै दोननाय जायो बेखौ फोरमायलांनोसै नोंथां जागोन ना?
औ औ जागोन दे नोंथां फोरमायलांदो।
औ नारजि होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां? नाथाय नारजिया नार्जिया जे मोनसे ओ बिफां लाइफांफोरनिफ्राय डायरेकयै नारजि मुंनि बिफां लाइफांफोर गैया जोंहा बेखौ थारैनो मोनथिखागौ जानांगौ नोंथाङाबो। औ नारजि होनोब्ला जों गिबियावनो फात फाथो फाथोखौ जों फोना लाग्रोनांगोन फाथोखौ फोखांनायनि उनाव जेब्ला बै फाथोआ रज जगोन आरो जौगोन आरो बोराय जागोन नङा होमबा नोंथां? अब्ला जोङो अब्ला जोङो फाथोखौ दाननाय जायो आरो फाथोखौ दानखांनायनि उनाव बै फाथो दाननाय बिलाइ बिलाइ बिजौफोरखौ जों गां गफा गांफायै खानानै फोराननाय जायो आरो नोंथां।
फोराननानै जे जेब्ला रानो अब्ला जों बेखौ मोनसे मना बा माबा मोनसे दोनग्रा जायगायाव मोजाङै दोननाय ज जायखौ जों बेखौनो बुंनाय जायो। नारजि होननानै खोनादों ना नोंथांङा औ औ। बेबायदिनो जोंहा नारजिया जाहैबाय मोनसे बर' हारिनि थिनानै दोननाय। मैगं होननानै खौ बुंनांगोन जोङो लोगोसे बर' हारिनि एंगार हायै मोनसे ओंख्रि आरो मोनसे बाहागो आरो बे
औ नंगौ थारैनो।
जोंहा बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगं दं थिनानै दोनजाग्रा जेरै जों आलुफोराथ' थाखाबायानोसै नङा होमबा नोंथां आलुफोराफोरखौ थिनानै दोनजाखायो।
औ औ।
औ बेबायदिनो जोंहा मैगं -थाइगं आरो नाफाम नाफामफ्राबो जोंनिया थिनानै दोनजाग्रा।
औ नंगौ थारैनो बेथ' मोनसे बर'नि गुबै आंगो जाग्रा नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ नोंथां थारैनो आरो लोगोसे माखासे मैगं- थाइगं दंबावोमोन आं बावबाय नाथाय जोङो औवा मेवाइ औवा मेवाइखौबो जों थिनानै दोनो नोंथां? खोनादोंना औ। औ। औवा मेवाइखौ जोङो माखासे मा होनगोन जों आयदा बाहायनानै जों थिनानै दोननाय जायो जेरै- औवा मेवाइखौ लाबोनानै गोखै खालामना दोननाय मिस मिस दानफ्लेनानै भयाम बथल माबा दुंग्राफोराव सोनानै दोननाय लोगोसे जोङो औवा मेवाइखौ सावनानै सावनानैबो थिनानै दोननाय जायो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
आरो मुला लाइ बायदिखौबो जोङो थिनानै दोननो हायो लाइखौबो थिनानै दोननो हायो मुलाखौ बो थिनानै दोननो हायो नोंथां मुला मुला मुलाखौ जोङो ओ लाबोनानै गुनन्द्रुग खालामनानै थिनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
औ बेबायदिनो ओ लाइखौबो जोङो गु द्रमुक खालामनानैनो थिनानै दोननाय जायो नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगं दंबावो आरो जोंहा मैगं थाइगंनि मादाव थिनानै दोननाय ल' नङा माखासे मुलि हारिनि मैगं थाइगंबो दंबावो आरो नोंथां
औ औ
औ जोङो मुलि हारियाव जोङो खिफि बेन्दों बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ जों मुलि हारिनि मैगं थाइगं होननानैबो बुंनाय जायो आरो खिफि बेन्दों बेबायदिनो ओ माथिगालदाब पादगाजा बायदि बायदिया मैगं दङ माने मुंफोरखौ बुंजोबनो हाया आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो माइसुन्द्रि जों मस्ला हारियाव बाहायोमोन मायसुन्द्रि हाइजें बुरावद बेबायदिनो माखासे ओ समफेरा बायदिखौ जों मस्ला बायदिसिनायाव जोंनि गोदोनि सुबुंफोराथ' ओ हाथाय बाजारनि मोननाय मस्ला बायदिसिनाखौ जायामोन नालाय नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
जों बेफोर गोथां मैगं थाइगंनिफ्रायनो जों माखासे मस्ला हारिनि मैगं थाइगं बासिनानै लायोमोन आरो आरो लोगोसे जों खारदैयाव होनोबाबो जों जोंनि सुबुंफोरा खारदै सदाखौ जाया मानो होनबा जों ओ मिथिंगायारिनिफ्रायनो बानायनाय माखासे खारदैफोरखौसो जायो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ जेरै सबाय हारि सबायाइ हारिनि खारदै ओ थालिरनि खारदै बेबायदिनो मैथ्रुनि खारदै बेबायदिखौसो जायोमोन आरो नोंथां थिनानै दोनजानायाव जोंहा ओ स सबायाइाबो मोनसे रोखोमनि मैगं मैग होननानै बुंनांगोन जे सबाइाबो माने थिनानै दोनजाग्रा मोनसे रोखोमनि मैगं आरो नोंथां
औ औ नोंथांङाबो एसे फोरमायदो नामा नोंथांङा
औ फोरमायजागोन थिनानै दोनग्रा एबा बर' आयदायाथ' जोंना जेनेबा बर'फोरा माखासे मैगं थाइगं बर'फोरनि मैगं थाइगं आरो थिनानै दानजाग्रा मैगं थाइगं बेबायदिमोन
औ औ औ औ
दा नोंथांङाथ' थिनानै ओ दा नोंथांङाथ' थिनानै दोनजाग्रा मैगंफोरनि सोमोन्दै बुंबाय नङा होमबा नोंथां थां
ओं ओं
औ आङो दा मा होनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं थाइंफोरखौ बर'फोरा माबायदि जायो बेनि सोमोन्दैसो एसे बुंनोसै
औ नोंथां ओं जागोन नोंथां जागोन
औ बर'फोरा जे गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगायावनो थांना थाबोग्रा एबा थिंगानि सायावनो सोनारनानै थांना थाग्रा मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा बैफोर ओ रायजो जानाय समाव एबा न'खर संसार दानाय समाव माखासे मैगं बुंफोरखौ गोबां बर' न'खरफोरानो मानो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जानायखौ जों नुनो मोन बोदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
ओ जेरैबायदि हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं होननानै बुङोब्ला ओ मा होनो दिंखिया ओ दिंखिया थास' आइथिं थास' बिबार सिब्रु खिफि बेन्दों मानिमुनि माइसुन्द्रि आरो खानसिनसा बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरखौ जेरैबायदि दैयाव थाग्रा मैगंफोर होनना बुङोब्ला मान्दे ओमफ्राय एलांसि आरो बिदिनो गोबां माखासे मैगं थाइगंफोरखौ ओ बुथुमनानै जानायखौ जों नुनो मोनबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुं फोरखौ नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ नोंथां थारैनो
ओ बेबायदिनो मा होनो दैज्लांनि समाव दैज्लाङाव मोननाय माखासे हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं आरो मेसेङाव मोननाय माखासे हाग्रा बांग्रा हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौ जानानैनो गोबां सम गोदो गोदायनि समाव बा आथिखालावबो जों मु बेफोरबायाददि मैगंफोरखौ खानानै जानायखौ नुनो मोनबोदों नङा होमबा नों
ओं नंगौ थारैनो नोंथां बे सैथो
ओ थिग बेबायदिनो जों बर' सुबुं माहारि फोरखौ बुंनो थाङोब्ला ओ गोबां मिथिंगानि सायावनो जानायनिफ्राय लानानै मिथिंगानि सायावनो सोनारग्रा हारि होननानै बुंनो हायो नंगौना
ओं नंगौ नोंथां
औ ओ बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय हिसाबै जों बुंनो थाङोब्ला ओ थास' थास' मैगं जों बेखौनो बांसिन सिन मा होनो बाहा जानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि थास' आइथिंखौबो बर' सुबुंफोरा जायो लोगोसे बिबारखौबो जायो आरो बेबायदिनो थास' बिसंखौबो जायो लोगोसे आरोबाव बिनि बेदरखौबो जायो नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ नोंथां थारैनो औ थारैनो माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा थास'खौ जेखौबो गाराखैनो होनना बुंनांगोन आरो जोङो नङा होमबा नोंथां औ औ
माने थास' बिफांखौ गुदिनिफ्राय बिजौसिम गासैखौबो जाजोब जोबो होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां नोंगौना?
औ औ औ नंगौ।
औ बेबायदिनो बर' सुबुं माहा जायफोरा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं- थाइगंफोरखौ जायो होननानै जों माखासे बिजाबफोरावबो मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां खोनादों ना नोंथां? आ। दिनैनि सावरायनायखौ जों दान्दिसे बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दोनथ' जासिगोन जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा? औ दे बिदिब्ला दोनथ' दिनि
औ।